औ औ खोनादों नोंथां नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांजों रायज्लायनो होनना कल खालामनाय जादों जिहेथु नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला आङो आयदानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो जिहेथु जोङो अ ना आरो सुबुंफोरजों मानसि माहारिजों माबायदिहाय सोमोन्दो दङ बिनि सायाव नोंथांजों आं सावरायनो होननानै औ बे आयदाखौ आं सायख'ना लानाय जादोंमोन दा बिदिब्ला आङो गिबियाव आंनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै ना आरो मानसिफोरजों माबायदि सोमोन्दो दङ होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जिहेथु जोङो गोदो गोदाय समनि खोथाखौ जों गिबियावनो लानानै फ फैग्रोनांगोन। जेराव जोङो नानि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो। गिबियाव गोबां। हाग्रा बंग्राफोरावसो थानानै जोङो रायजो जाबोदोंमोन गोदोनि समाव। जिहेथु जोंहा जेबो साननो हनो हानाय इसिबां गोहो गैयामोन गोदोनि सम। समाव जेब्ला जोंहा। हाग्रानि बिलाइफोरखौसो जों गाननानै थानो गोनां जायोमोन जेबो जि जोम गैयामोन। बेफोरबायदिनो जोङो मैहुर खालामनानै जोङो बायदिसिना। जिब जुनारफोरनि बिगुरखौसो गारनानै थानो गोनां जायोमोन गोजांनाय बोथोरफोरावबो। बै समाव जोङो बायदिसिना नाफोरखौ मैहुर खालामनानै जोङो जादोंमोन आरोोना। जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो नाखौ बिदिनो जोङो। जंगर आरिजों बा जे जेफोरथ' गैयामोन बै समाव। बिदिनो अन्थाइफोरजों माने खुबैनानै। बिदिनो जादोंमोन आरो अन्थाइफोरजों देथारनानै बिदिनो। जायोमोन गोथां गोथाङैनो गोदोनि समाव गोदो गोदायनि। मानसिफोरा नाथाय दिनै जोंहा गोबां सोलायबाय। जेराव जोंङो दिनै जानाय रोंनायानो जा बा जोंनि गाननाय जोमनायानो जा जोंहा दोंजु खायो जोंङो जिफोरखौबो जों दिनै दानानै गाननो रोंबाय जोंङो हौवा मानसिनि थाखाय। आलादा हिनजाव मानसिफोरनि थाखाय आलादा। गानग्रा जोमग्रा जोंङो रोंलांबाय बानायना लानो थाखाय। दानानै लानो रोंबाय जिहेथु जोंङो इसिबां ओरैबायदि जौगाबोबाय जेराव जोङो नाफोरखो खौबो दिनै खान्था ओ साराय। बानायनानै जोंङो संनानै एवनानै जानो रोंबाय बिदिनो जोंङो। गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो जोंङो जानाय नायबाय माबायदिहाय गोथाव जायो ना जाया। दा नाफोरखौ जों बांसिनानो दिनैनि समाव गोखै ओ मुवा। फोरजों जों जानायखौ नुनो जायो मैगंफोरजों जों खोदैफोरजों ना जानाय नुयो। खोरदैैजों ओ गिबियावनो जों नाफोरखौहाय। बिदिनो एवफ्रामना लानानै ओंख्रि संङो बा जोंङो। ओ एवनानैबो जानाय जायो बा खायसेया भाजा महर। बैबो जानाय जायो दा गोबां रोखोमै जानो हायो जिहेथु दिनैनि समावथ' जोंहा गोबां जानाय खान्थि फैबाय बिदिनो जों जुदि नायनो थांङोब्ला दिनै गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन। दा नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन हागोन नामा जिहेथु नाखौ जोंङो माबायदि। जानो हायो जोंङो माबायदिहाय संनानै जानो हायो। नोंथांङा एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ हायगोन नोंथां गिबियावनो नोंथाङा बुंलांनाय। फंफ्रोमबो खोथाया थार गोदो गोदाय सुबुं माहारिया। जेब्ला हांग्रा बंग्रायाव थादोंमोन अब्लाथ' गोदोनि समाव। अरजों संनानै जानो रोङामोन बै समाव सुबुं माहारिया। जेरैबायदि। नोंथाङा बुंलांनाय अन्थाइ बायदिसिना जों बुथारनानै गोथां गोथांङैनो जादोंमोन बेफोरो नंगौ। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनबायदि सुबुं माहारिया। गोबां जौगाखांनायजों लोगोसे जेरैबायदि संनाय खावनाय बिथिंङावनो। दावगाबोबाय जेरैबायदि जोंङो। नाखौ माबायदि सङोब्ला गोथाव जायो बेनि बागै आंङो नोंथाङा। सोंनाय मथे खोन्थानोसै गिबियावनो जों नाखौ। मोजाङै सायनानै बेखौ मोजाङै सुना लाग्रोनांगौ। जोंनो ना ओंख्रि संनो नांगौ जायोब्ला गिबियावनो जोंनो नानि गोनांथि जानानै फैयो।
औ।
जोंङो नाखौ जोंनि ओनसोलाव जों गामि। गामि ओनसोलाव थानाय साफ्रोम सुबुङानो बांसिनानो न'खरफ्रोमबो फुख्रि बायदिसिना थायो। बेनिफ्राय जों फुख्रिनिफ्राय नाखौ बोखांनानै मोजांङै सायनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव नाखौ मोजाङै साफा दैजों सुनानै जोंङो बेयाव सारायाव थाव गुदुं खालामनानै बेवहाय नाखौ मोजाङै एवफ्रामबोना लानांगौ बिनि उनाव जेरैबायदि जोंङो मा मैगंजों संगोन बेखौ जगार लानानै गिबियावनो आंङो मैथाजों नाखौ संनायखौ खोन्थागोनोसै नोंथांनो
औ औ
जोंङो साराय गंसेयाव थावखौ मोजां दुंजासे होनानै बेवहाय सामब्राम गोजाखौ होनानै मोजाङै एवफ्रामनानै बेवहाय मैथा गोखैखौ होसननानै जेब्ला मैथा गोखैया एसे एवफ्रामनानै आदा बदला जायो अब्ला बेवहाय जों हालदै संख्रिखौ होनानै मोजाङै एरनांगौ बिनि उनाव जेब्ला मैथा गोखैया मोजांङै गेब्लेयो अब्ला जों दै एसे होनानै बेवहाय एवफ्रामनानै लानाय नाखौ होसननांगौ। बेनि उनाव जोङो ओंख्रिखौ मोजां ग्लब ग्लब गोदौ होनानै पाक जाजासिम संनांगौ अब्ला जोंनि मैथा ओंख्रिया जगार जायो बा जाजानो जाजानाय बायदि जायो बेनि उनाव जोङो नाखौ ओंख्रि संनायनि अनगायैबो जेरैबायदि नाखौ जोङो बाथोन देनाय जेरैबायदि जोङो फुंनि समाव ओंखाम जानोब्ला जोङो ना बाथोन बायदिसिना ओ एवब्रबनानै जोङो फुंनि ओंखामखौ जायो आरो जोंङो नाखौ एवफ्रामनायनि अनगायैबो जों मेनानै एबा सावनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
जोंनाथ' संनाय खावनायनि हुदाया गासै मोनद' नालाय जोङो बेवहाय नाखौ एवफ्रामनानै जानो हायो। जल संनानैबो जानो हायो आरो जोङो सावनानै मेनानैबो जानो हायो।
औ औ।
जेरैबायदि जों नाखौ गोथाङै जानायनि अनगायैबो जों नाखौ जोङो फोराननानै दोननानै बेखौ गोबाव समसिमहालागैबो जानो हायो आरो जों नानि फ्रायनो नोंथाङा बानायनाय नुखादों जेरैबायदि नाफाम। नाफाम बायदिसिनाखौबो जोंनि सुबुं माहारिया नानिफ्रायनो बानायनानै जायो।
औ औ। नंगौ ओ औ औ।
बाजारफोराव नुयो जों गोबां नाफोरखौ फाननाय जेरैबायदि मागुर सिंगि बायदिसिना नाखौ जोङो बांसिनानो उसुमै बिलाइ एबा जारि बिलाइजों जों संनानै एबा जल खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ। ओ नंगौ ओ नोंथाङाथ' गोबबां फोरमायबाय जिहेथु नाफोरखौ जोङो माबायदिहाय संनानै जानो हायो बा माबायदिहाय जोङो गोथावै जोङो संनानै जानो हायो। दिनै समावथ' जोंहा गोबां जौगाबाय जिहेथु दा जोबोर मोजां गोजोननाय मोनो जिहेथु जोंनि ओ बर' आइजोफोरा गासिबो संनाय खावनायाव ओ आखा फाखाखा आखा फाखा जेराव जों जुदि सोरबा बर' आइजोनियाव जुदि जों सोङो माबायदिहाय संनांगौ होनना बुङोब्ला दा बिफो बिसोरनि खुगानिफ्राय ओ गासैनिफ्रायबो जोङो रोंगौथिखौ ओंखारनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद बेसेन गोसा जेराव जोङो दिनैनि समाव जों नंगौ गोबबां मस्ला मस्लि जों बाहायनाय नुयो। नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा जेबो मस्ला मस्लि बाहाया ल'फासिनो ओरैबायदि जोंहा गोथाव ओंख्रिफोरखौ संनो हायो जोङा ओ मिथिंगायारि बायदिहै जोङो नेचचारेलि मिथिंगायारि जों गोथाव संनानै जानो हाय हायो। दा बेफोरखौ जोङो लासै लासैनो हायोब्ला जोङो ओ जोङो जिहेथु दिनै समाव जोङो रांखावरिफोरा थ' जोंनिया जोबोर गोनांथि बिनिखायनो जोङो रांखावरि बिथिंजों जोङो सोलायनो नांगोन बेफोरखौ जों ओरैनो गावल' संनानै मोजाङै जाबाय थाब्ला जानाय नङा बेखौ जोङो फालांगिसिम जों सोलायनांगोन अब्ला जोङो आइजो माहारिफोराथ' जोंहा संनाय खावनायाव जोबोद रोंखा राखा जेराव जोङो जेबो मस्ला मस्लि बाहायालाबासिनो जों जदि अबाावबाफोर जुदि जोङो गलाफोर होनाय जायो बा दुखानफोर होनाय जायो जोङो सोहोर नोगोरफोराव थांनानै जुदि जोङो मोजाङै ओंखाम ओंख्रि संनानै हटेलफोर होयोब्ला अब्ला जोंनि बर' आइजोनि संनाय खावनायखौ बांसिनानो ओ गोथाव मोनगोन आरो जागोन जेराव जोङो जेबो न' स्पायसि जेबो स्पायसि मस्ला मस्लि होल फारसेनो संनाय ओंख्रि बेफोरबायदिजों जुदि बर्डफोर होनानै ओ गोबां जागोन आरोना जोंनि संनाय खावनायफोरखौ जिहेथु बिसोर मिथिखायो जिहेथु जोङो गोग्लैसोनानै थानाय हारि जेराव जोङो बांसिन ओ जेबो मस्ला मस्लि बाहायालाबासिनो जाखायो आरो जोङो नेसारेलि संखायो मिथिंगायारि बेखौ मिथिखायो बिसोर ट्राइबेल बिदिहाय जायो दा बेनिखायनो जोङो हायोबा बांसिनानो जोङो बेफार फालांगियाव नोजोर होनां औ लोगोसे जोङो दिनै नुनो मोनखायो जिहेथु जोंहा ओ दिनै जोंनि न'खरफोराव हाखर थाखायो जेराव जों हाखराव दिनै गो दा फिसिनाय नुयो नाथाय ओ आं नुनायावथ' दिनै जाबायदि हाखर दङ जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि मानसि फोरनियाव नाथाय जेरैबायदि रां आरजिनांगौ हाखरनिफ्राय बेफोरबायदि जो रां आरजिनाय जों नुनो मोनाखै नोंगौ न'खराव
जानो थाखाय जोंहा गोबां ना मोननाय जायो हाखरनिफ्राय नाथाय जोङो रां खावरि बिथिङाव इसिबां जोङो ना फाननानै जि गावनि न'खौ बा ओ गारि गारिफोर बायना लानो हादों थांलाय फैनायनि थाखाय बा ओ गावनि लाइफखौ मोजाङै दानो हादों बिदि नुवाखै आरोना जेनेबा ओ हिसाबैसो मोनदों जेनेबा एसे एनैसा मोनो माब्लाबा फाननानै ना खौ बिदिसो नुदों आरोना जिहेथु जोंहा दिनै गोबां सोलोंथाइ लानो गोनां दङ बे नाफोरनि बिथिङाव जोङो माबायदिहाय नाखौ फिसिनाय जायो आरो माबायदिहाय जोङो रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो ना फाननानै जोङो जौगानो हागोन बेनि सोमोन्दै जोंहा बांसिनानो ओ रोंगौथिखौ आं खम नुनो मोनो नाथाय दिनै ओंखारहांबाय एसे एनै जेराव जोङो ना फुवान आरि बानायनायखौ जों नुनो मोनो दिनै नानि फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ दिनै ना फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनाय नुदों दिनै बिसोरनि न'खौ जोङो एसे जौगा थाखोनि न'खर नुहुरदों जायफोरा नानि बेफार खालामदों बिसोरो एसे मोजां जानाय लोंनाय एबा गावनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो फालांगि खालामनानै बायनानै लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों दा बिदि बिथिङाव नाय थाङोब्ला जोङो ना फालांगियाव जोङो बांसिनानो जोङो मावनो नांगौ हायोब्ला मानो होनना बुङोब्ला नाया जोंनिया सानफ्रोमबोनि थांना थानायाव मानसिफोरा गासै बायनानै जाखायो जिहेथु दिनै बयलार बेदरफोरखौ बांसिनानो जानो थांलिया दिनै लकेल दाउफोरखौ बायनो थांब्लाबो एसे दाम गोसा जायो बेनिखायनो नाखौ माने बांसिनानो जायो आरोना जितु दिनैनि समाव जुदि नायनो थाङोब्ला ओ बांसिनानो जानाय लोंनायनि बाजार नायनो थाङोब्ला जोङो ओ फाननाय बेलायाव जोङो बोरमा बेदरफोराबो इसिबां ओ बाय जाबाबो जों जेरैबायदि नाखौ फाननाय जायो। जोंहा किल' किल' केजि केजि थाङो सानसेयावनो दा बिदिब्ला ओ गोबां बाथ्रा सावरायबाय जिहेथु नोंथांजों। ओ जिहेथु दिनै जोंहा नाखौ माबायदिहाय जानाय जायो दिनै ओ लोगोसेनो आङो फोरमायबावनो हायो जिहेतु गोदान जोंहा मोनसे हांनाय नेमखान्थि दंना। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरैबायदि दि नोंथाङा आंखो हांनायनि नाखौ मारै हांनानै जायो बेनि सायाव फोरमायनो होदों जेला आं फोरमायनोसै जों जेरैबायदि ओ साथा साथा आइथिं साथा आइथिं बिङाव जेरैबायदि जों मासे नाखौ जेरैबायदि हांनानै जानो थाखायबो ओ गिदिर ना बाराद्राय गिदिर नाखौ जोङो हांनानै जाया।
औ -औ।
जों एसे फिसा मिडियाम साइसनि नायनानै जों बे नाखौ हांनाय जायो जेरैबायदि अर अरनि एसे गोजौआव जों बेखौ लानानै जेनेबा मोनसे जिरादनि सायाव जेरैबायदि सानद्रि सानद्रि गुनानि सानद्रि बायदियाव जों बेखौ अर अरनि एसे गोजौआव दोननानै मस्ला मस्लि बायदिसिना सामब्राम बायदिसिना होनानै जोङो बेयावहाय थाव फुनखानानै जों बेखौ अरखिनि गोजौआव दोननाय जायो अब्ला बियो अरनि खफ'